हेल' खोनादों ना?
खोनादोंना नोंथाङा?
ओम खोनादों खोनादों। नों खोनादों दा? खोनादोंना खोनायाखै?
खोनादोंना नोंथां हेल'?
औ खोनादों। नों खोनायाखै?
ओं खोनाबाय नोंथां खोनाबाय।
औ। मा होनो दायो मा आयदानि सायाव रायलायनो सानदों?
नानि सायाव रायज्लायनो सानदोंमोन औ नोंथां औ मा नाखौ जायोब्ला जोंनि देहाया मोजां जायो, माखौ जायोबा दुरबल मोननायफोरा खारो बेनि सोमोन्दै। नोंथाङा एसे
ओम नोंथाङा बिदिब्ला मा मा नानि सोमोन्दै मिथियो फोरमायदो?
आंथ' ना गोरि, ना फिथिख्रि खोनायाखै नोंथाङा मा होनदोंमोन?
नोंथाङा दा मा मा नानि मुंफोरखौ मिथियो खोन्थालाय।
आंथ' नै ना मागुर, ना बार ना बारलि
हेल'? हेल'? आयु खोनाखाया। हेल'? नों खोनादोंना खोनायाखै?
खोनादों नोंथां खोनादों।
दे मोजां रायलायलाय मोजाङै खोनायाखै।
आंथ' माने
नाफोराथ' बिदिनो दुब्लियाव मोननाय हाग्रा माबायावहाय दुब्लि बारियावहाय माइ गाइग्रा फोथार नफ्राव मोननाय ओमफ्राय न'आव फिसिजानाय नाफोर थायो। न'आव फिसिजानाय फुख्रिफोराव फिसिजानाय ना होननानै बुङोब्ला मागुर फिसियो ना सान्दा, ना रौ, ना बामि बेफोरखौ फियो। ओमफ्राय दा बिदिनो दुब्लि बारिफ्राव ना गुरनानै मोननाय बा हाग्रायाव उदाङै देरनाय दैमाफोरावहाय दैसाफोराव बिदिनो नास्राय, बालाबाथिया, नाथुर बिदि बायदिसिना मोनो आरो। नोंथाङा मा नाखौ जानानै मोजां मोनो?
औ नोंथां ओमफ्राय जोंनि देहाया मा नाखौ जायोब्ला जोंनि देहाया मा नाखौ जायोब्ला जेनेबा माखासे नाफोरखौ जायोबा दालाय गथ' गोरलै जानाय फोराव जोंनि देहाया खहा जायोना, मा मा नाया, नोंथाङा एसे फोरमायना होदो।
नायाथ' भिटामिनजोंनो आबुं जानानै थाखानाय ओ जाग्रा मुवा, जाग्रा जिबि जेनेबा, बे ना जायोबाथ' जों बहुद बिबांनि प्रटिन मोनो, जेनेबा गथ' जोनोम जानाय हिनजावफ्रा जोनोम होनाय हिनजावफ्राथ' भिटामिनफ्रा खम जायो नालाय बिसोरनो मोजां मोजां बुस्थु जाहोनांगौ जेरै नाफोराबो मोजां बुस्थु। नाफोराव मोजां भिटामिन मोननो हायो। दा ओंखायनो गासै नाफोरखौ जायोबा मोजां जागोन आरो।
बै ना जेनेबा गथ' जन्म होनाय समावथ' जेनेबा जों हिन मानसिफोरा बोयो ना बारलि ना फिथिख्रिफोरखौ मोनजाया ना नोंथां नोंथां मोन मिथिगौ ना?
मोनथिया आङो मा मा नाखौ मोनजायो मा मा नाखौ मोनजाया जायखिजाया एसे मोनजायोना मोनजाया आं बेफोरखौ बारा मोजां मिथिया मा मा नाखौ मोनजायो जायखिजाया आं दा खिनि ना जाग्रा मा मागौ नाखौ जायो जानो मोजां मोनो बेफोरखौ मिथियो आरो। नोंथाङा मिथियो नामा होमबा मा मा नाखौ जायोबा गो गो जोनोम होनाय बिमाया मोजां फुस्थायु देहा मोनथियो।
ना बारलिफोरखौ जायोब्ला जोंनि देहाया गोहो मोनोना नोंथां।
औ
ना बारलि ना मागु जेनेबा थै खम जायोब्लाथ' जोंनि देहाया ना मागुर ना बारलि ना गोरिफोरखौ जायोब्ला जोंनि देहाया एसेबाबो गोहो मोनोना नोंथां।
उम थै बारायो आइरन बारायो। ओमफ्राय खुसिया जानांगौ आरो थै खम जायोबा खुसिया जानांगौ नो। दा खुसियाखौथ' मोननोनो नागिरा खुसिया दामाबो देनजारखा। नोंसिनिथिं खुसिया मोनो ना मोना?
मोनो नोंथां मोनो जोंनिया
अ खोनायाखै? खुसिया जानांगौ खुसिया जायोबा थै जायो। दहाय
औ नोंथां औ जोंनिथिंबो खुसिया दा बायदियाव खिन्थु मोना दैया दा बायदियाव दैज्लां नालाय दाथ' जुलाइ मास बे जुलाइ मासाव गोबां अखा हानायनि जाहोनाव जेनेबा खुसियाथ' गुदुं
दे होमबा दोनथ'दो जाला। हेल्ल'
खुसियाआथ' जेनिबां गुदुं
जाया